हेलौ
खोनायाखै उम माथो खोनाफैया मोजां खोनाबाय हेलौ माथो मोजां खोनाफैया
ओ नेटआ एसे प्रब्लेम जादों
ए उम खोनाफैबाय एबार उम
ए फाय दं
आङो एसे एसे बायरायावसो दंफैयो
ए
एसे गुदियावनो जोंनि मावख'नि गुदियावनो उम
उ बुरजा दंथार नामा लोगोफोर
लोगोफोर लोगोफोर गैया बे आयं मोनावसो दं आयं मोनावसो दंफैयोमोन आं खोनाबाय हेलौ
बैयाव बानाय है थां
माथो उम उम ओमफाय मोजां खबर सबर माथो खोनाफैया
उम लोगोबो गैया जोंनाबो गामियाव सिरि सिराय थायोना
नोंसिनासो नोंसिनासो जायगाया मोजां हाजो हाजो मालाय उम खोनादों
ओरैबो गैया ओरबो गैया जागासिनो
उम उम हा
बा
मा होनदों
उम
खोनायाखै माबा होनदों जायालै नोंसिना टावारानो नाङा
जोहा जो हाग्रा बारि बिसिबां
नोंसिनासो मोजां बेरायनो जायगाया हाजो हालानो
उम औ ए होयाखै नै आयं दंना उम। मोजांथ' आरो
उम उम खोनादों बारा नाङा नोंसिना माबाया टावारा नांफैया आं रायलायनायखौ खोनादों दा? आं रायलायनायखौ खोनागासिनो
बेरायनो फै मोनदों मालाबा।
औ थांगोन।
बेरायनो फै होनदां खोनादों ओमफाय आंनिखौ खोनायाखैदां। औ खोनादों।
बेरायनो लेंगासिनो बेरायनो लेंगासिनोखा आङो।
ओमफ्राय।